ादों
औ हेल' नोंथां खोन
बि्दिब्ला ओ दिनै नोंथांजों आं सोलोंथाइनि बागै सावरायनो हागोन ना
औ सांगराय जागोन
अ बिब्दिब्ला आं एसे सावरायलांसै सोलोंथाइ थायो नि बागै सावरायनोब्ला दानि सोलोंथाइया जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनबाय ओ गोदोनिखौ गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइखौ नायनो थाङोब्ला दाना जोबोद खाबु फैबाय सोलोंथाइ लानो थाखाय सुबुंफोरा ओ गोदोनि सुबुंफोराहाय नाथाय जोबोद खम सोलोंथाइ लायोमोन नाथाय दानिया जेसेबांनो खाबु फैबाय एसेबांनो सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानो हमबाय गियान लानो हबाय बेबायदिनो जौगालांनो हमबाय बर' हारियाबो बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै
औ गोदोनि समाव सोलोंथाइखौ एसेबां
औ
एसेबां माने गोनांथि होननानै सानामोन जाखिनि गुदि फरायसालियाव थांबाय बेनोसै आरो बे उनाव गोजौ सोलोंथायाइ इसेबां लायामोन बेनिखायनो स्पेसेयेलि जोंनि बर'आव गोरों मानसि गोबां खममोन दा दा खिन्थु एसे लासै लासै इमप्रुभेन्ट जाबोगासिनो
औ औ दानाहाय गोबां ओ जा सोलोंथाइ लानानैओ गियान मोनबाय बिसोरो दाना बर'फोरखौ बेबायदिनो सोलोंथाइ लानो थाखाय खिन्थालांनो हमबाय बेबायदिनो ओ बर'फोरा एसेहाय सोलोंथाइखौ सोलोंथायाइया गोनांथि बेबायदि बाथ्राखौ मिथि हमबाय जायनि थाखाय माने सोलोंथाइखौ लानो हमबाय होननानै बुंनो हागोन आरो ना।
औ गोदोहाय
औ औ
गोदो
हेल'
औ
अ मा होनदों नोंथाङा मा होनदोंमोनलाय मोजाङै खोनादयाासै आं
मान गोदाय माने गाइड खालामग्रा माबा मोनसे खोन्थाग्रा माखा फिउचाराव मा माबायदि फरायलांनांगौ बेफोरबायदि गार्ड खालामग्रा मानसियानो जोबोर खममोन बेखौ बुंदोंमोन आं।
अ अ आरो दानि जुगावहाय फोरोंगिरिफोरनि अनगायाबो बांबाय। फोरोंगिरिफोरा माने गोबां मोजां मोजां सोलोंथाइ लानानै फोरोंगिरि जानानै दाना फोरोंगिरिफोरा जोंखौ अ गाइड खालामो। आरो जों जों जोंनो खोन्थायो जों मा फरायनांगोन जोङो इयुनहाय इयुनावहाय मा लानानै मा फरायनानै जों मोजां साख्रि मोननो हागोन। बेबायदिनो जोंनो फोरोंगिरिफोरा बेबायदिनो सोलोंथाइयाथ' जोबोद गोनां जानानै फैबाय दानि जुगाव सोलोंथाइ नङाबानो जेबो जाया। हेल' खोनादोंना नोंथाङा? हेल'
औ
औ